हेल'। औ। बिदिनो मिथिखायोना बर'फोरा मा मा मैगंफोरखौ जायो? गोदो गोदायनिफ्रायनो गासिबो जेनोबा हाग्रानि मैगं मैला खानानै संनानै जायो। बिदि आरो हाग्राफोरनि जा मैगं आरि दं बिसिनिफ्राय बांसिन भिटामिन्सफोर मोनो आरो देहानि थाखायबो जोबोद मोजां आरोना बेफोरो। आयुरवेदिक टाइपनि गोखा गोख फै बेफोर बोसोराव खेबसेसो जानाय जायो आरोना गोखा गोखैफोरखौथ'।
ओरैनो दा सिजेन मैगं थाइगंनि सिजोनाबो खम जाहांबाय दा आरो मैगं थाइगंखौनो मोननो नागिरला दा आरो मैगं थाइगंआबो दामाबो ओरैनो दा ओरैनो दिंखिया मैगं आलु बेफोरनोसै आरो।
जेनोबा हाग्रानियाथ' दा दङ थास' बिबारफोर मोनो आरो बै सिब्रु बेफोरखौ मोनो आरोना दिंखिया माबा माबि
उम।
जेनोबा दा अखा बोथोरबो ना आरो माखासे बुस्थुआ जाजाया जाजेयाबो।
ओं।
जोंनि जायगायावथ' बिदिनो थास' बिबार बेफोरो एभेलेबेल जायो। उम थास' बिस ओ थास' बिबार थास' बिथराय उम।
आरो जोंनि बर'नि माबायावथ' फेभरेटआनो बे अनला अनला यानोसै
नाजि सबायाइ। उम नाफाम नाफामखौथ' मिथिगोना मिथिया मारै बानायो नोङो।
मिनथियो मिथियो।
हेलौ एसे माने बेखेवनानै खोनथानो हागोन नामा?
आंबोथ' बारा मिनथिजोबा एसे एनैखौ हायोआरो जोङो दा नाफामखौ बानायनाया जोङो ना गोरान बानायग्रोनानै थास' थास' दुदालि बेफोरजों मिक्स खालामनाने देबाय देनानै ओमफाय औवानि हासुङाव सोनानै बेखौ बिदिनो थालिर बिलाइ मा बिलाइ फोरजों माथेनानै ओरैनो
औ जेनेबा फोरमेन खालामनो दोनबाय से सेेवहोनो थाखाय उन बिदिनो उनावहाय जाहैनो जेनेबा खेफेबोल जानाय थायेमाव बेयाव बखनानै जेनेबा जाबाय। गोबावावनि उनाव बिदिनो थ्रि उयिकस फोरसो लाहैगोन।
उम उम।
उम बेथ' आरो बोसोर बोसोरबो दोनजायोना जेनेबा नों गोरायै बे औवा हासुं सि सिङाव सोनानै दोनोबा।
ओं ओं सोरबाबा आरो बथल सिसा ब थलावबो सोनादोनो।
आरो मा मा मैगं मोनबावोमोनथाय
जोंथिंथ' दा ओरैनो। बहल जिंका
गोहोरनोसै आरो खांख्रिखला दा सिजेनावथ' बेनोसै खांख्रिखला बहल ओमफ्राय फेनदि बेफोरोनोसै आरो दा।
औ। नोंसिना मा ओंख्रिखौ मानि दाबायदि बोथोराव जेनेबा बांसिन जानायजायो हजों।
जोंनि बोथोराव दाथ आलुआनोसै आलु भेन्दि खुमब्रा जोगोनार बेफोरनोसै आरो
जेनेबा दैज्लाङाव बेफोरनो एसे कमोन आनो जाहैना
ओं आलुआ बांसिन माबा जाहैयो आरो।
बेथ' बोसोरसे एक्जिस आनो जायो मानि बल बोसोरावनो। थानाय बायदियानोजायो आलुजोंनो थांनाथानाय बायदि मानसिया
अल इन्दिआ माबायावनो गासिबोआवनो बे आलु आनोसै आरो
उम आलुुआनो जेदजोंबो बे जे जेबोजोंबो खालायनानै जाजायो लाब्राबो जाजायो भाजाबो जाजायो। चिपस बो बानायनानै जाजायो।
उम।
जेबो नङा आलु जाबाबो जेनेबा देहानि थाखाय बेफोरथ मोजाङानोना।
मोजां।
उम। आरो बांद्राय कनजुम खालामबाबो जेनेबा हजम खालामबाबो देहानि थाखाय मोजां नङा। सुगार जायो आरो ना बांद्राय आलु जाबा।
ओं ओं
ओम
आरो मा मा नलेज दंबावो मैगं थाइगंनि
नलेजआथ' बिदिनोसै जोंथ' दा खेथिबो बानाया नालाय ओरैनो बायनानैसो मैगंफोरखौ बायनानैसो जाहो जायो जाहैबाय दाथ' बारा न' लेसबो मैगं थाइगंखौ बै जा खेथि बानायग्रा मानसिफोर बे बिसोरसो एसे आरामै गुवारै फोरमायनो हासिगोन आरो हास हाहैनाय जाहैयो आरो
जोंनिथ' ओरैहाय बे बोरमा बोरमाफोर फियोना मोसौ एरि बेफोर जोंनो हासार खालायनानै मैगं थाइगं गायनाय जायो आरोना जेनेबा बाहेरानिफ्राय खम बायनाय जायो
ओं ओं
माने मुलि एरिबो होनाय जाया जेनेबा लकेल फ्रेश जायो आरोना जेनेबा बाहेरायावथ' आजिखाल बहुद केमिकेलसफोर लागायोना इसोरो बेखौ जानानै देहाफ्रा गाज्रि जायो प्लास नोङो देहाखौबो मेेनटेन खालामनांगौ ना स' न'आवनो गायनानै जायो आरोना जोंहा
ओं ओं जोंनाथ' दा मा होन ओरैजाय सबाय बिमा गायदोंमोन सबाय बिमायाबो बे दैनि थाखायनो सेस खांख्रिखला गायदोंमोन अखानि थाखाय सेस माने जायानो होनजायो आरो जोंनि थिंजाय बांसिन
ओम बेफोर गासिबो बे नेचारनि बेलेन्स इक' सिस्टेमनि सायाव जाहैबाय आरो ना
ओं ओं
बिदिनो बे दै बारा जानाय मानाय बेफोर गासिबो ग्लबेल वार्मिं बिदिनि थाखाय जा जायो आरो अखा हानांगौ समाव हाला बेफोर गासिबो सुबुंफोरानो खहा खालामजोब्बाय नेचारखौ
ओं ओं
स' जों दा बेफोरखौ मइेनटेन खालामनो थाखाय जों मानि बिफां गायनांगोन गावाबागावनि जायगाखौ बासायनो थाखाय
ओं
गावबागाव मा होनो मोनलाय बे पलुउसनखौ एसे खमायनांगोन आरोना
ओं
दा माबायदि दं नोंसिना बोथोरा
बोथोराथ' दा दोमैलु लु ओ दोमैलुलु जाना दं
अ बिदिनो अखा हानाय बोथोर नालाय आरो माइ गायनायबो बोथोर
ओं
माइ गायनायाव बिदिनो मैगं थाइगंखौ बांसिन मा संनानै हरनाय जायो नोंसिना जेनेबा माने देहा फा फ्रात फ्रिथ थानानै माइ गायनो हाथों इदिनि थाखाय
ओरैनो दा माइ गायनायफ्रावथ' जोंना दा मैगं थाइगं जानायाथ' मा दं दे आलु भेन्दि खुमब्रा बेफोरनोसै आरो आलुआनो हायस सोलियो नोङो माबाबा नोङो गथा गथा सिफ्लेनानै बानलु सामब्राम पियास लगायनानै आरा म दैजों सोमजानाय जाबाथाय आलु एसेल' लादो बेजों आरामसे मैगं जा दो आराम थाजिम मोनसिगोन आरो
उदै थान्दा नो ना?
ओं दा गायनाय बोथोर आरो मा? थो मोनबावनो बे आलु आनोसै आरो।
बे दैनि बुस्थुफोरखौथ' मोनलानो आरो बे गांजेमा बेफोरो लासैनो बिसिनि फ्रिडानो गैला‌
ओं उम
जोंनियावथ' नुखालानो खोनाखालाबो आरो
ओं ओं
उननि जा गथ'फोर दङ बिसोरथ' मिथिनायानो नंला
ओङ मिथिला बिसोरो मैगं थाइगं गंआबो सेस ए माबा हासार होजाय फोर माबा होनायफोरखौ मोनजाहैसुसिगोन बिसोरो
जोबोर खस्थ' मोनसिगोन बिसोर गथ'सा ग गथ'फ्रा
ओं ओं
नि माबाखौ एसेयावनो माबा थनसै नामा?
औ दे गोजोननाय थाबाय।
ओं गोजोननाय थाबाय दे।
औ दे